हेलौ अ खोनादों ना नोंथां हेल' हेलौ नोंथां हेलौ खोनादों ना‌ नोंथां औ खोनादों हेलौ नोंथांना नेटवारक प्रब्लेम नामा खोनादिया माथो आङो
औ
हेलौ औ खोना औ खोनादों नोंथां औ खोनाबाय
ओं खोनाबाय ओं खोनाबाय नोंथां
अ मा खालामदों नोंथां
उम दा नै जिरायना दं नोंथां
अ अब्ला नोंथाङा आंबो ओरैनो दं नोंथां
ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो रायलायनो होनना फन खालामनाय जादोंमोन आं नोंथाङा फ्रिबालाय आरो
दा ओं दा फ्रियानो आं
अ अब्ला नोंथांजों आबादनि सायाव आबादनि सायावसो रायलायनो होननानै फन खालामनाय जादों नोंथां मोनथिंजाय आबादफोरा बोरै बोरै मा मा आबाद मावो एसे फोरमायना होदो नोंथाङा होनब्ला आंनो
उम हागोन दे उम जोंनिथिं बांसिन सिनानो दैब' जायगा नालाय बांसिन माइनि आबाद मावनाय जायो निफ फ्राय माखासे मेसें बोथोराव मैगं थाइगं गायो बारि बागानाव
औ
बांसिनानो माइ गायनाय जायो जोंनिथिं ओमफाय बिदिनो माबासोआव मेसें बोथोरसोआव एसे बानलुनि खेथि मावनाय जायो आरो
औ
उम निफ्राय बिदिनो एसे मैगं थाइगं दखानफ्राव फानहैनाय सेन्टारफ्राव फानहैनायनि एसे एनै गायला बायो
नोंथां मोनथिनायलाय माबायदि बिदि मैगं थाइगं
अ नोंथां जोंबो बिदिनो माने दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय जों ओ
फ्रायानो माइखौनो गायजोब खायो गामि ओनसोलाव जोंनियाव बेखायनो मेसें बोथोरावबो जोंथिंबो बिदिनो आरो दा मेसें दैज्लां बिदिनो माने गाव गावनि जानायनि थाखाय न'खरफ्रावथ' एसे एनै आबादखौ मावना लाखायो आरो खायसे खायसे मानसिफ्रा जोंना मेसें बोथोराव माने बानलुनि खेथि मावो बिदिनो सबाय मावो सोरबा सोरबा जुखाम फैयो आरो नोंथां। आबादफ्रा ओरैनो नोंथां थिं माबायदि जायो थिगानो
जोंथिं जानायालाय माने एसे मोजां साबानो जायो।
औ।
बिदिनो बेलेग बेलेग माने हानि हा लायो हा आरो बांसिनानो मोजाङानो जायो। माखासे बोरिफोराव एसे बारा मोजां जाया बालासिफोराव मोजां जाया आरो। नोंथां मोनथिं हाफ्रालाय माबायदि
जोंथिंबो बिदिनो नोंथां जोंथिं फ्रायानो मोजाङानो जायो होनजायो ओमफ्राय खायसे खायसे दला जायगायाव दासिमहालागै माइ गायनो मोनाखै आरो खरान बिदिनो अखा हायैनि जाउनाव
अ
औ
नोंसिथिं माइ बागान माइ आबाद मावनायफ्रा जोब्बायना नोंसथिनि माइ आबाद मावनाया जोब्बायना दा
फ्रायानो जोबफ्राम जोब्बाय खिन्थु खायसे खायसे बे अखा मोनैनि जाहनाव दैनि गैयिनि जाउनाव माने गायनो मोनाखै आरो नोंथां द
अ ह ह।
थ' फ्राय जोब्बायानो होनजायो माने
औ दा बिदिनो नोंथां नोंथांमोनथिंजाय जे मेसें बोथोराव ओरैनो मा मा मावो
जोंनि थिं मेसें बोथोरावथ' बिदिनो बोथोर लायै बोथोर
द
बेफोर गायनाय मावनाय दांनाय जायो जानायालाय जेरै मा मेसें बोथोराव एबा गोजां बोथोराव हाफ कफि बेलाथि बानलु फोरनि खेथिखौ बांसिनानो मावनाय जायो नोंथां मोनथिलाय माबायदि
औ जोंथिंबो बिदिनो नोंथां बिदिनो जे बोथोर लायै बोथोर खामानिबोथ' मावनाय जायो नालाय
उम
दामाने जोंनियाव बिदिनो सोरबा सोरबा गायो फान्थाव आरो माखासे टमेट' बिलाहि जे बिलाहिहोनो फान्थाव होनबाथ' खायसे जायगायाव बेलेग बेलेग होनो ना
होनो होनो नोंथां होनो
औ दा बिदिनो बानलु गायो आरो बानलु बानलु सिब्र' बानलु सिब्र'खौथ' जोंनियाव फ्राय मानसियाथ' गोबां बुरजा बुरजा गोबां बिगा बिगा गायो आरो माने।
गायो नोंथाङा गायो।
औ
हजोंनि दैफोर माबायदि?
दाथ' दैयाथ' अ दैया माने जोंथिंजाय आबाद मावनायावथ' दैज्लाङाव बेसिबां जोंनिया जाम्फै नाला दग दंङ नालाय बेजोंनो माने गायनो थाखाय थोयो आरो दैया माने जोंना नोंथां
आबाद मावनायफ्राव माबाफोर खहा खालाम नामा दैबानाफोर जानानै
आबाद मावनायावथ' जोंहा बिदि दैनि खहा जानो गोनां जेबो गिनांगौ गैया माने जोंनाव इसिबां खाथियाव दै दैमा गिदिर फैनाय गैया माने नोंथां
अ ह ह
नोंथांमोननि साय थिंलाय
जोंनिथिं एसे गाज्रियानो होनजायो माने एसे अखा हाबानो सोरनिबा माइफोरा माने बिदिनो बुखारलाङो बिदिनो खुरख'यो बायदिसिना जेंना जों माने एसे गाज्रि जायो आरो बेलेग एसे दाब दाब जायगाफ्राव
औ खाथिफ्राव बिदिनो दैमा गिदिरफोर दं नामा नोंथां
खाथिफ्रावथ' दैमा गिदिरालाय दङ दैमा गिदिरजों एसे थाङो ओमफ्राय माखासे दुब्लिफोरनि जमा जानानै फैनाय दैयानो माने जोंथिं एसे बांसिन खहा खालामनाय बायदि जायो आरो हजों दैमा गिदिरजों थ' दैमानि माब्लाबा माइ गाया दैमा गिदिर खाथियावथ' बेहाय बांद्राय मान होन खहा खालाम
औ
नोंथांमोनथिनि दैमा दैसाफ्रा खम नामा नोंथांमोननिथिं बिदिनो दैसाफ्रा खम नामा एसे जाम्फैफ्रा
अ औ नोंथांमोन मोनथिंलाय खमानो होनयो माने जोंनिया गामियाव बयहाबो गायनो थाखाय दै लांनो थाखाय ओरैनो दंग' मोनसे दंङ बेनो जोंनि गामिनि रायजोनि माने माइ गायनो थाखाय दै गोनां जानायखौ बयनोबो सुफुंना होयो होनजायो बेनो माने
औ
ओरैनो अखा हादैनि दैफोर बिदिनो दुब्लिफ्राव थुबुर जानानै हाखर हाखरफोर थानाय बेफोर दैजोंनो गायनाय माने एसे जोंनाबो दै बु सिस्टेमानो होनजागोन आरो आरो एसे हाया गाहाय आरो जोंनिया माने बोरि नङा
अ
मिडियाम साइस होन जागोन नोंथां
औ मोजां
दा ओरैनो नोंथां मोनथिंजाय आबाद मावनायाव बिदिनो रासायनारि हासारफोर मावोना ओरैनो गोजा अर्गेनिक
जोंथिं बिदि हासार होनाय मा होनाय दि बारा गैया जोंनाव अर्गेनिक माने बिदिनो गोबोरसि होयो माखासेफ्राव बांसिनानो जोंथिं हासारबो होनायानो जाया माखासे माबाया मेसें बोथोराव मोसौ खानानै माने बे गोबोरसिफोरानो माने हासार जानानै थायो नालाय आरो माखासे हाग्रा सेवहोना बेफोरजोंनो माबायो जोंनि बांद्राय बिदि मुलिबो बाहायाबो आरो हासारफोरबो होनायबो नुवानो होनजायो बांसिनानो
औ
नोंसिथिं होयो नामा नोंथां
र जोंथिंथ' दा बै बोरि बोरि जायगायाव खायसे दैबो खम जाहैबाय अब्ला दै सारनानै माने माखासे रासायनारि हासार जेरै इउरिया बायदि बायदि सारनानैसो माइ आबादखौ मावो आरो सोरबा सोरबा बिदि नुनो मोनदों आं माने
औ
सिगांनि बायदिथ' आरो गैलियानो नङा होमबा नोंथां जोंनि दिनाव दाथ' बांसिनानो न'खराव मोसौ होननायानो गैला गोबोर हासार नै मावनो आबादफोरखौ
उम नंगौ नोंथांमोना जोंथिंबो एसे
आबाद मावो गोबोर हासारखौ सारनाय माने नोंथांमोनथ' मेसें बोथोर जे माइ हाखांनानै नारायाव माने जोङो गोबोरखौ गारा दोनैखायो नङा होमबा आदै फैगौ दैजलांनि थाखाय हासार जाना थानायनि हायाव दाब दाब जायगायाव राननानै हैखायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
औ दा अब्ला नोंथाङा माइ गायखां ङोब्ला माबाफोर आबाद मावनायनि प्लेनिं खालामदों नामा? आबादाथ' जाहैबाय जोंना थांना थानायनि जे जे जोंनि गोरिब फ्रा न'खर बिदिनो सा ख्रि गैयिफोरनि थाखाय न'खर सुंथारनो थाखाय गुदि राहायानो जाबाय आबाद नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा नोंथाङा माबाफोर आबाद मावनायनि प्लेनिंफोर खालामना दं नामा?
ओ आबाद मावनायनि प्लेनिंआथ' बांद्राय इमान गिदिर नङा ओरैनो फिसा फिसौ माने खरस न'खर सामलायनो थाखाय माने बिदिनो माखासे सबाय बिमानिफ्राय लानानै माने बानलु फिसा बिदिनो फान्थाव माखासे गरसि
लाव, खुमब्रा बायदिफोरखौ माने गायनानै जे न'खर सामनो थाखाय हाथायफ्राव दखानफ्राव लांनानै माने एसे रां आरजिनो थाखाय खालामनो एसे बेब'स्था लादों आरो आङो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांआलाय मा खालामनो सानदों?
अ नोंथां जोंनाथ' दायो माने माइयाथ' गायखांबाय साइद फारसे जायो ओरैजाय माने जोंनिया बोरि एसे जायगा दं आरो बेयावनो आं थारमाने नोंथां बानलु गायनायनि माने एसे सानगासिनो मा जायो नोंथां नायनोसै।
औ
दा ओरैनो नोंथां मोनथिंजायथ' फ्रायानो गाय गायखांजोबखांबायानो जानांगौ दा अब्ला गामि ओनसोलाव नोंथांमोननियाव माइ गायखांनायनि उनाव सोरबाफोर माबाफोर मा मा खामानि मावो
जोंथिं आबाद मावखांनायनि अनगाथ' आबाद मावखांनाय लोगो लोगो जोंथि माखासे बिदिनो सोरबा सोरबा माने आबाद जायनि माने आबाद ओंखारिनि सिगां माने माखासे बबावबा अबावबा माने हाजिरा हैलाबायो जेरै खाथि खालानि अरुणाचल बिदिनो एसे आरो सोरबा सोरबा मिस्ट्रिफोर मावलाबायो। बिदिनो सोरबा सोरबा जगालिबो थांलाबायो बिदि मावनानैनो जोंनि गामियाव माने एसे संसार जालाङो आरो
उम
एसे गोरों गोराफ्राबो जोंनि गामियाव एसे खम दासो एसे लासै लासै जालांगासिनो दं सोलोंथाइयाबो दासो लासै लासै बांगासिनो दं।
औ अब्ला नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय आङो। बिदिब्लाथ' जोंहा समाबो जाबाय नोंथां। दा रायज्लायबा गोबां खोथा ओंखारो नङा होमबा दोनथ'लायदिसै बिदिबा
जायो नोंथां ओङ नोंथांजोंबो रायजलायनानै एसे मोजां मोनबाय। बिदिनो-
दे बिदिब्ला नोंथां!
दे औ दे दे नोंथां दे!